हालौ
औ खोनादों।
खोनादोंना औ होमबा फंबाय दान्दिसे जों सानैजों बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो नङा ओमबा खोनाबायना?
खोनादों खोनादों।
ओं ओमबा ओ बैसागुनि सोमोन्दै नोंथांखौ फंनैसो बुंग्रोनो थाखाय बे समाव खावलायहरबाय।
औ खोनादों दे खो-खोनादों।
बैसागुनि सायाव सावरायदो दे।
ओ गोजोननाय थाबाय ओ आदानिसिम। ओ बैसागुआ जोंनि मा मोनसे गोआ जोंनि मोनसे मा फोरबो ना बैसागोआ जोंनि बर'नि मोनसे फोरबो। बैसागो होनोबा जोङो रंजाथाइ फोरबो होननानै मानिनानै लानो हायो। बैसागो होननानै बुङोब्ला जों ओरैबायदि बुंनो हायो। बैसागो जादों मोनसे बोथोर जाय बोथोराव बैसागु बोथोराव बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो मा साखाफारा ओंखारनानै मोसायो रंजायो। आरो सिबिनाय सिबिनाय उन्दैखौ खोन्थानाय बायदि बायदि धोरोमखौ जों मा फालियो बैसागु बोथोराव धोरोम सिबिनाय मावना दांनाय संसार जानायजों लोगोसे मा बैसागु बोथोर खौ जों फालियो। लाङो थिग बेबायदिनो बैसागो बोथोराव जोङो जेरै मोसौ फर्स टाये फार्स सानाव मोसौ थुखैनाय बिदि फानलाङो ओ मोसौ थुखैनायाव जुदि
बिदिनो फिथाइ सामथाइ हाग्रा बंग्राजों जोङो दैमायाव मोसौखौ थुखैलाङो थुखैलांनायनि उनाव थुखैना फैखांनानै जोङो मोसौखो थुखैना फैखांनानै जों हाग्रा बिलाय बिदिनो मैगं थाइगंफोरफोरखो न'आव लाबोनानै सारनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो मा खामो गोखा गोखै खायो बैसागु बोथोराव गोखा गोखै खानानै जोङो
औ।
फास्टिनो गोखा गोखै खानानै जोङो जाया जानाय जायो आरोना। एक्स' जोंना गासै बैसागु फोरबोआव एक्स' आद बिट खांनानै जानाय जायो। ओ लोगोसेनो बेनि बेनि उनाव जोङो बैसागु मोसानो थाखाय जों जोंनि गासैबो सेंग्रा सिख्ला बोराइ बिदा बिनानाव ज' जानानै जोंङ मा ओंखारलाङो। बेबायदिनो
औ।
जोङो बैसागु बोथोरखौ फालियो आ आरोना होमबा नोंथांखौ फंनैसो बुंनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय।
औ। आ बैसागु होननानै बुङोबाथ' नोंथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बुंबाय। बियो जोबोद थार। बैसागु होननानै बुङोब्ला बियो बर'नि मोनसे माहारियारि फोरबो। जायखौ जों आमाय थुख्ल' एबा जिउनि एबा मोदोमनि खावसे बाहागो होननानै बुंनांगोन। आरो बैसागु होननानै बुङोब्ला बियो जोंनि
आरो
आबादारि जि हारि बेजों जोबोद गोथौ सोमोन्दो गोनां बेखायनो बैसागु समाव मिथिंगायाबो गोदान महर लायो। आरो बे गोदान महरा
औ।
जोंनि गोसोखौ जोबोर बोयो। दा बेबायदिनो बैसागुनि ओ बैसागु समाव जोङो जिहेथु जोङो मोसौआ एबा मोसौखौ जोङो लो खि हिसाबै जिहेथु जों गनायनानै लायो समाजाव एबा हारियाव। आरो बे मोसौजोंनो जों हालौवनानै जोङो आबाद मावो। आबाद मावनानै थांनानै थायो। दा बेखायनो बैसागुनि सिगां सानखालि जोङो मोसौफोरखौ थुखैयो आरो बेयाव गोबां नेम निथि दङ। मानो होननानै बुङोब्ला ओम फुंखालि फुंनि समाव जोङो मोसौखौ थाव गोथांजों जों बिनि गङाव फुननानै होयो। आथिं आसुगुराव जोङो थाव गोथां फुनो। बेबायदिनो जोङो ओ गोबां जायखौ जोङो दैफिनि हांगार होननानै बुङो। बेखौ हख'नानै बा बायदिसिना गोसोम गाबनि जोङो जायखौ जों गोरलैयै मोनो। बेखौ जों थाव गोथां एसे फुस्रोनानै जोङो लगायो आरो बेखौ जों मोसौनि जि मोदोम बे गासैबो मोदोमाव जोङो दखद दखद जोङो रं फुननाय जायो फाख्रा सिख्रा। आरो बेखौ जों गाहायै ओ थालिर बिलाइनि बै जायखौ जों दानस'नानै मोनो। बेखौबो जों गोरलैयै लायो आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोङो ओ बेबायदिनो खाजबनानै जोङो मोसौनि बिखुङाव जोङो बै जि लगायनानै लानाय हांगार बेखौ जों फुनो दा बेजों लोगोसे फुननानै जोङो बेखौ फख्रियाव एबा दैमायाव थुखैनो लानानै थांनाय जायो आरो थुखैखांनानै जोङो मोसौखौ गोदान फागाजों एबा दिरुंजों जोङो खायो। आरो ओइदिंखालि सानाव जोङो मोसौखौ लावथिजों बुवा। ओइदिनखालि जोङो दिगिलिटि बिलाइफोरजों
औ नंगौ नोंथां।
फोरजों जों बुस्रोदो आरो बेबायदिनो जोङो मोसौनि जि बैसागु बेखौ जोङो फालिनाय जायो। दायो बे समाव नोंथांखौबो बैसागुनि सोमोन्दै एसे फोरमायबावनो थाखाय आं बे समाव खावलायबाय। नोंथाङा फंनैसो सावरायबावदो।
नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो ओ बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे फोरबो जाय फोरबोआव जोङो औ औ। जाय फोरबोआ जोंनि रंजाथाइ फोरबो ओ बैसागु बोथोर लोगोसे रंजा बारदैसिख्लाया गोसोआबो मा मोनसे बैसागु बोथोरजों रंजाखाङो। बे रंजाखांनायजों लोगोसे जों गासैबो सेंग्रा सिख्ला जों गासैबो मा मोसानायजों लोगोसे बैसागु बोथोरजों मिथिंगाजों लोगोसे समायफ्लेनानै जोङो मोसानो ओंखारनाय जायो गामि गामि। गामि गामि ओंखारनानै जोङो गेदेरखौ मान होयो उन्दैखौ उन्दैखौ अनसायो। थिग बेबादिनो जोङो मागिनाय जायो बैसागु बोथोरखौ। ओ बेनि उनाव आदाया फंनैसो बुंबावबा बुंबावना होदों।
आ बैसागु बिनिफ्राय मोसौखौ जोङो थुखैखांनायनि उनाव जोङो मा खालामो जोङो गोखा गैयि गोखै जायखौ नोंथाङा दहाय बुंबाय जे एक्स' आथ था बिदजों जोङो गोखा गोखै जायो बियो जाय जायगा लानानै जायगा ना अमा बेदरजों जायो। आरो बेबायदिनो दाउ बेदर आरो दाउ अमा जायैफ्रा सुवा ओ सुवाबेन एबा नेट्रिलिया आरो बेजों लोगोसे जोङो पनिर होनानैबो एवनानै जानायखौ जों नुयो। आरो जों गोदो गोदायनिफायनो फोथायोदि जे ओ जि गोखा गोखै जायोब्ला जोङो बोसोरसेसिम जोङो जिखुनु एम्फौ बिस गोनां जिबौ बायदिसिना सौनाय मानाय बेफोरबायदि बिस गोनांनिफ्राय जों एसे ओ दानगार जायो आरो जों बेनिफ्राय रैखाथि मोनो होननानै जोङो थोंजोङै बुजिनानै लानो हायो।
दानगार जायो आरो जों बेनिफ्राय रैखाथि मोनो होननानै जोङो थों
बेबायदि जोङो गोखा गोखै जानाय जि बैसागु बोथोराव बेखौ जों बाहाय बोनाय जादों दा बेजों लोगोसे बैसागु होननानै बुङोब्ला बेयाव बैसोनि जेबो बेबायदि आ मा बुङो बैसोनि बेबायदि सिमा थाया।
सायखनानै
जेरावनोखि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो बैसागु समाव ज' ज' ओंखारबोयो आरो बिनि सिगां जोङो गिदिरखौ मान होयो आरो गिदिरफ्रा उन्दैफोरखौ अननाय होयो। आरो बेजों लोगोसे जोङो बैसागु मोसानो ओंखारो
मोसानो ओंखारो बेफोरबायदिनो गोदोनि सम
आ बैसागु बोथोराव जोङो जंखायलायनाय महरै जोङो देमसि मोसानायबो नुनो मोनोमोन। नाथाय बै देमसि मोसानायाव आ गोबां बर'फोरनि जि आबादारिजों सोमोन्दो गोनां जि आबाद जिउआव जि आ आबादनि सायाव सोनाबा बर' हारिनि माखासे सावगारिया बै मेथाइफोरनि गेजेरजों बेरखाङोमोन। आरो बै समनि जिखिनि थासारि बै समनि सावगारिखौ जों देमसि मेथाइनि गेजेरजों जोङो मोनदांनो हायोमोन नाथाय बे ट्रेना फैयै फैयै आथिखालनि थासारियाव दिनै गैबांला दिनै जों सरासनस्रायै देमसिनि सोलायो बैसागु मोसानाय ज' ज' सेंग्रा सिख्ला जंखायलायनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेबायदि मोनसे ट्रेनाव दोनैनि थासारिया बेबायदि फैबाय थानाय जादों। दा बिनि उनाव जोङो बैसागुखौ जोङो सुबिदा बायदियै जों ओनसोल लानायो ओनसोल बेबायदि मोसालायो आरो मोसानायनि उनाव जोङो जिखिनि ओ खेन्दा मोनो गरसे गरनै रायजोफोरनि अन्थोब महरै बेखौ जों बैसागु जोबोब्ला आ जोङो रंजा बाजायै ज'नो मोखां नायलाय लाय जोङो खाजाबो जायो आरो बेजों लोगोसे किसुमान ओनसोलाव बे बैसागु मागिनानै मोननाय जिखिनि गरसे गरनै रां बेजों जोङो बैसागु बिदाय फोरबोखौ खुंनाय जायो। बेबायदि बिदाय फोर्बोआ आदिखालाव आथिखालाव जोबोद मोजां थासारियाव फैबाय थादों ट्रेनाव फैबाय थादों। आरो आथिखालाव बे थासारिखौनो बिथा खालामनानै आ बैसागुखौ जों बैसाङावबो एबा जौ साङाव खुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। मानोना गोदोनि थासारियाव जोङो बैसागु होननानै बुङोब्ला जानाय लोंनाय गोबां थासारिखौ जों नुयोमोन। आरो बे जानाय लोंनाय गोबां थासारिखौ नुनायनि थाखायनो। गुबुन हारिफ्रा जोंनि बैसागु फालिनायखौ मोजा मेगनजों नायखौ जोङो नुनो मोनामोन। नाथाय आथिखालाव बैसागुबो जों मोनसे थासारियाव लाबोनो हानायखाय। दिनै बर'फोरनि बैसागु फालिनायाव ओ एबा फालिनाया जोबोद मोजां साबना हामना जाबोदों। होमबा नोंथां बैसागुनि सि सायाव जि सावरायनाय बेखौ जोङो बे समाव एसेयावनो दोनथ'सै नङा होमबा? गोजोनथोंसै।
औ नंगौ नोंथां दे थेंकिउ।